नोंथां औ औ नोंथाङा माबोरै दंङ?
आं मोजाङै दं नोंथां।
औ बिदिब्ला आङो नोंथांखौ ओ- फन खालामनायनि जाहोनानो नो जाहैबाय आंङो नोंथांजों। आबादनि बावै सुंद'यै सावरायनो होननानै हरदोंमोन नोंथां नोंथांङा आंनो सम होनो हागोन ना औ बिदिब्लाथ। औ बिदिब्लाथ जोंना आबाद होनोब्ला आबादखौहाय जोंना मोननै बोथोरावहाय मावनाय जायो जेरैहाय दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर
औ औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो मोननै बोथोरावबो मावनायाव जोङो गोबां गुबुन गुबुन आबादखौ जोङो मावनो। मावनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय जोंहा औ दैज्लां बोथोराव मावनाय आबाद होनोब्ला जोंना गिबियावनो माइ आबादखौनो गाहाय आबाद होननानै जों जोंङो साननानै लायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बे आसाम हादोरसानि ओ गोबां सुबुं एबा जौसे जौखोन्दो सुबुं सुबुङनो ओंखाम जानानै थांनानै थायो बे ओंखामखौहाय संनो थाखाय जोंना ओ माइरंनि गोनांथि जायो ओ बे माइरंखौ जोंना मानि फ्राय मोनगोन होनोब्ला बे माइ आबादखौ मावनानैसो जोंना माइरंखौ मोन मोनगोन बेनिखायनो जोंना माइ आबादखौनो गाहाय होननानै सानना लायो। थिग बेबायदिनो औ ओ दैज्लां बोथोराव माइ आबादखौ माबोरै मावो होनोब्ला आङो ओ नोंथांनि सेराव एसे फोरमायलांनोसै
औ नोंथाङां।
गिबियावनो जोंना ओ माइ आबादखौ मावनो थाखाय जोंनो ओ माइस्लिनि गोनांथि जायो। बे माइस्लिखौहाय जोंहा औ। गोदोनि सुबुंफोरा ओ बिदिनो थांनाय बोसोरनि माइखौनो माइस्लिखौ नआव ओ माइज्लिनि थाखाय दोननाय जायोमोन नाथाय नाथाय जोंहा दानि मुगायावथ' गोबां ओ गोदान गोदान माइनि बिदानखौ जोङो ओ नार्सारि बायदिसिनानिफ्राय बायनानै लाबोनानैसो फोनाय जायो। बिदिनो जोंहा लाबनि उनावहाय हरसेबा हरनै बेखौ सोमनानै दो फोनाय जायो बेखौ सोमखांनानैहाय औ। हरसेबा हरनै थानानै बेखौ बोखांनानै दै सर'नो थाखाय दोननाय जायो। बेनि उनावहाय जोंहा बेखौ मोनसे समान जायगायावहाय ओ लुस्लायनानै खोब ओ बेखौ फेनानै होनाय जायो आरो बेखौ थालिर बिलाय नङाब्लाबो थास' बिलाइ बिदिनो जों फाथोनि बस्था बेफोरजोंबो जों खोब हमना दोननो हायो औ बेखौ बेखौ खोबनायनि उनावहाय जोंहा जेब्ला हरसे जायो माइआ अब्ला गाजा आरो बे औ। बेनिफ्राय जोंहा ओ बे माइया फोजानाय जायो अब्ला जोंहा बेखौ फोथाराव लाङो औ बे माइखौ फोनो थाखाय जोंहा हाबफ्र्रुनि गोनांथि जायो बेनिखायनो जोंहा ओ हाब हाब्रु ओ हाखौ मोजाङै एवनानै लायो बेनिफ्राय जोंहा फोनाय जायो। औ बेनि उनावहाय जोंहा माइ गायनो थाखाय जोंनो आलिनि गोनांथि जायो। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनो औ माइ आबादाव दैनि गोनांथि जायो बे दैखौनो थेबथाना लाखिनो एबा बुरजाद्राय जायोबा जोंना फलाय नायहरनो आखौ बानायनाय जायो बिदिनो जोंना बे ओ खोथिया फोनाया जेब्लाहाय ओ से मास जायो एबा बेनि एसेबारो अब्ला खोथिया जौनानै गायजानाय जानानै फैयो। अबोब्ला बे खोथियाखौहाय जोंहा ओ फुनानैहाय ओ बिदिनो फोथारखौ सिगाङावनो एवग्रोमना लानाय जायो माइ गायगनखौ बेनि उनाव जोङो खोथियाखौ फुयो। फुनानैहाय जोंहा आरोबाव फुखांनायनि उनावहाय जोंहा गायनो सानखालि फुङावनो खेबसे ट्रेक्टरजों मोजाङै एवफिनना लानाय जायो जा हाथे जोंना हाया मोनो बेनि थाखाय ओ एवना लानाय जायो बेनिफ्राय जोंहा माइखौ गायो बे माइखौ गायखांनानैहाय जोंहा बिदिनो ओ दैनि गोनांथि जायो जेब्ला दैया खम जायो अब्ला जोंहा सिगांथिंनि आलिखौ ओ दाननानै एबा बुरनानैहाय दैखौ सोनाय जायो आरो दैया बारा जायोबा जोंहा उननि आलिखौहाय दाननानै हंगार हरनाय जायो बिदिनो जोंहा जोबोर जोथोन लायै लायै जेबोला बियो थाम दान जायो अब्ला ओ बियो माइआ मोननानै फैयो फिथाइ थायखांनानै मोननानै फैयो अब्ला जोंनि दुब्लि फोथारखौ ओरैबायदि समायना नुयोना मानो होन्नानै बुङोब्ला जोंनि ओ बे माइआ सनालि गाबनि एबा गोमो गाबनि जानानै फैयो बेजों लोगोसे बिनि बिलाइयाबो राननानै ओ गोमो गाबनि जाफानो हमो अब्ला जोंनि दुब्लि फोथारा ओ खौ जोङो जोबोर समायना नुयो औ बेनिनो जोंहा औ बिदिनो जोंहा बे माइआ मोनोब्ला अब्ला जोंहा हानानै न'आव लाबोनाय जायो बिदिनो न'आव लाबनानै औ बिदिनो ओ न'आव लाबनायनि उनाव जोङो जाबनानै दोनो आरो सम मोनोब्ला जों जोंहा बेखौ मारा होनाय जायो मारा खांनायनि उनाव बेखौ जोङो औ ओ माय खौहाय मोजाङै बावहोना बा जावनानैहाय बाख्रियाव सोनानै दोनो औ बे बाख्रिनिफ्रायनो जोंहा जेबोला ओ माइ एबा जोंनि जेबोला जोंना मा जानाय माइरङा जोबो अब्ला जोङो बाख्रिनिफ्रायहाय दिहुनना हाबनानै सौनाय जायो आरो बेखौ ओ ओंखाम संनाय जायो औ बिदिनो जोंनि ओनसो आबादखौ मावनाय जायो नोंथां
औ नोंथां
बिदिनो ओ नोंथाङाबो माइ ओ आबादनि बागै गुबुन आबाद नि सोमोन्दै मोनथियोब्ला एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां हागोन ओ जेरै जोङो ओ दैज्लां बोथोराव जोङो माइ आबादनि अनगायैबो जोङो मैगं थाइगंनि आबाद मावनो हायो आरो नोंथां जेरै जिंखानि आबाद पटलनि आबाद लेस्रानि आबाद लाव दैज्लांनि लाव मेसेंनि लाव ओ बेफोरखौ जोङो मावनाय जायो आरो। नोंथां गुबैयै होनोबा जों माइ आबाद खौनो मावनायखौ जों गोबांखोनो नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ
औ जेरै जोङो माइ आ बादनि अनगायैबो मैगं थाइगंनि अनगायैबो जोङो जानाय लोंनाय जेरै फिथाइ सामथायनि आबादखौबो जोङो मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां औ जेरै जोङो माइ हा आबादनि अनगायैबो कि ओ लेस्रा ओ जिंखा बेफोरखौबो जोङो माइ आबादनि बायदियैनो एसे आ आलादा आरो जोरै जोङो ओ जिंखा आबाद मावनो थाखाय जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि आव ओ आगोलावनो बेखौ जोङो ओ हाल एवनानै लानांगोन आरो नोंथां ओ गोदोथ' जोङो बांसिन औ मोसौजोंसो एवनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो नोंथां दानि जुगावथ' जोङो थेक्टरजोंसो एवनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। मानोना टेक्टरजों एवोब्ला जोङो खम समावनो जि बिगा नैजि बिगा बिदि एवनो हायो आरो नोंथां मोसौ जों एवोबाथ' गोबां सम नांगो नालाय जेरै जोङो मोसौजों औ एवनोब्ला नांगोल जंगाल बेखौ बाहायोमोन आरो नोंथां
औ
दानि जुगावथ' ओ ट्रेक्टरावनो गासैबो थाखायो नालाय नोंथां। ओ बेनिखायनो बेफोरखौ बाहायनाय जाला आरो जेरै जोङो औ जिंखा आबाद मावनो। बा गिबियावनो जोङो हालेवग्रोना लानांगोन। बेनि उनाव बेखौ दैबखोनानै लानांगोन आरो गोजौ गोजौ। बिनि उनाव जोङो बेेनसोल बे गर बेखौ जोङो गलाफोरनिफ्राय लाबोनानै जोङो ओ खादाफोराव जा दावायनानै दोननांगोन नङाबा बबेबा खनाफोराव औ बिथा गोजौ खोनानै जोङो जावायग्रोना लानांगोन आरो नोंथां। गाजा होनो थाखाय बिनि उनाव जोङो औ। दिप खोनायनि उनाव बियाव बियाव जोङो गायनाय जायो आरो गोरलै गोरलै खिलि दाननाय बै बेगरनि बिफांखौ बिनि उनाव जोङो बेनो औ मानलानो थाखाय जेरै बैसां औवानि बैसां बेखौ गाय। जायो आरो नोंथां जाहाथे बियो मोजाङैनो ओ मानला लांनानै ओ जेरै ओ औवानि गायनाय दान्दानि हेफाजाबैनो बियो मानला लांनो हायो बै बैसाङाव औ बेनिखायनो जोङो औवानि बैसां गायना होनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो औ। बेखौ फिथाइखौ जेरै एमफौ जायिनि मुलि उह जेरै उह फिथाइआ थाब देरनायनि एसे मोजां जानायनि जोङो बियाव रासायनारि हासार। बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जेरै जोङो ओ इउरिया हासार बेफोरखौथ' जों गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो जेरै एमफौ। एमफौ जायिनिबो हासार दङ उह एमफौ जायिनिबो मुलि दङ आरो फिथाइआ थाबदेरनायनिबो जोङो मुलि होनायखौ नुनो मोनो आरो बिथां आरो गोदो गोदोनि सुबुंफोरा एसें खिनि रासायनारि हासार बाहायामोन आरो अरगेनिक हासार बेखौसो जों बाहायनायखौ नुनो मोनो मोन आरो जेरै गोबोरखिनि हासार खानस्रि हासार ओ बारा एफा मोजां जायामोन एमफौ सुनाय जायोमोन बिनि उनाव फिथाइफोराबो एफा गिदिर गिदिर जायामोन। होमब्लाबो ओ बेयाव जेबो मुलि बेफोरखौ मोना नालाय जोंनि देहानि थाखाय मोजां जायोमोन आरो नोंथां जानो दानि जुगावथ' जों गोबां रासायनारि हासार बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बेनिखायनो जोंनि देहायाव बारा एफा उह एफा भिटामिन गैया बेनिखायनो जोंनि देहाया बेयाव थाब थाबनो बेमार बेफोरखौ जोङो सोमजिनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
जों गोबां आबादावनो जोङो मुलि होनाय जायो जेरै माइ आबाद मावनोब्लाबो जोङो गोबोरखि हासार खानस्रि हासार बेफोरखौ एसे खम बाहायो। बिनि उनाव जोङो रासायनारि हासारखौ गोबांखौनो होनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां जेरै ओ माइ आबादा एसे एसे उह एसे देरो मोजां जायो जेनेबा गसाबारिथों। होननानै जोङो रासायनारि हासारखौ गोबां बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। बेनि थाखायनो जोंनि देहायाव बेमार आजारफोराबो गोबां जानो हमदों आरो नोंथां दासिम
थारैनो नंगौ नोंथां।
औ नोंथां।
ओ बिदिनोहाय जोंना गोदोनि आबाद आरो दानि आबाद नायोब्ला जोङो दानि आबादखौ जोङो जानानैहाय जोंनि देहायाव खहा जायो बेनिखायनो जोङो दानि ओ मुगायावहाय गोदोनि बायदि आबादखौ खानस्रि हासार एबा जोंना बिदिनो ओ गोबोरखि हासार हासार एबा न'नि बायदिसिना गारजानाय मुवा बेफोरखौ होनानैनो जोंना आबाद खौ मावनानै ओ जानांगौ एबा न'आव जानो थाखाय एसेबाबो मावनांगौ। बेखौ ओ जोङो सानना मोनो आरो नङा होमबा नों
औ औ नंगौ नोंथां औ।
बिनि थाखायनो जों गासैबो न'खराव ओ गाव जानो थाखाय खाथिखौ मावनांगौ नङाब्ला जोंना ओ बिदिनो देहाया गाज्रि जालांनायजों लोगोसे ओ दाथ' दा जोंना जेरैबायदि जादों बेनि ओ जोंनि इयुन जोलैयाबो जोंनि स्राय बांसिन दुरबल एबा ओह बिदिनो देहाफोरा गाज्रि थाब थाबैनो जाालांगोन बेखौ जोङो मोनथिना मोनो नङा होमबा नोंथां औ बिदिब्ला नों नोंथां जोंना समाबो जाबाय ओ नोंथांजों आबादनि बागै सावरायनानै गोबां मोनथियै बाथ्राफोरखौ मोनथिना मोननायजों लोगोसे आंनि जा रोंगौथि आं बेखौ नोंथांनि सेराव फोरमायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो औ गोजोन थों नोंथां